नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां।?
औ खोनादों। ओमफ्राय मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथां। नोंथाङा मा
अ दङ आंबो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो गय जागासिनो
अ मोजाङैनो दंना नोंथां?
ओ दङ।
ओ।
ओरैनो जों दोनै ओरैनो जेनेबा थास्लायस्लाय जोंनि न'खरारि फोर्बो जेनेबा ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानायनि उननिफ्राय मा मा सावरायजायो बेखौ सावरायलांनोसै नामा नों थां?
औ औ नोंथां जागोन।
उम ओरैनो नोंसि-नोंथांमोननिजों ओंखाम गोरलै जायोना जाया गामिफोरावहाय?
जायो नोंथां।
उ जोंनिजोंबो उम जोंनिजोंबो जायो ओंखाम मोरलैखौ। ओरैनोथ' ओंखाम गोल उम
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलजों ओंखाम गोरलैयाव मा मा ओंख्रि सङो?
ए। ओंख्रि ओंख्रियाथ' जोंनिजोंहाय अनला ना बेयो बयनियावबो थाथारो आरोखि अनलाजों नाजोङा। दा अनलाजों ना जों जानायनिबो मोनसे मामा दं मा होनो बिदिखौ फोथायनाय दङ'।
उम
जेनेबा अनलायावहाय अनला ओंख्रियावहाय जेनेबा ना गोरलै होदेर ना
औ औ
उम बे ना गोदै गोरलै होदेरनायनि मानि फोथायनायानो जादों नाफोरा जेरेखम बायदि बिदै ख्रि ख्रि दैयो
औ
बेबायदिनो एरो आरोखि ना गोबां एरहोनो हायो नाफोरा। थिग बेबायदिनो जोंनि जेनेबा माइ आरिफ्राबो बेबायदिनो माने गोबां एरथों बा एरो होननानै फोथायनाय दं आरोखि ओंखायनो जोंनियावहाय माने अनलाजों नाजोंहाय माने बयबो संनानै जाहोथारो आरो।
ओ
नोंसिनाव बिदि जाहोयोना जाहोआ आरो
जाहैयो नोंथां जोंनिजोंबो बिदिनो जाहोयो आरो जोंनिजों ओ
उम
था बे हा सिङाव बेरग्राखौ मा होनोमोनलाय नोंथां? थागुना थागुना होनोमोन नामा औ थागुनाजों लकेल दाउ एबा बयलारजों बो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
था गुना नङालै बियो मा मा सोगोनदां मा होनो
अ
थागान्दा
औ थागान्दा थागान्दा
उम
था गान था गान्दाजों सोरबा सोरबा बयलार मोन लकेल दाउ मोनथारैयाव बयलारजों संनानै जाहैयो ओमफ्राय सोरबा सोरबा न'नि लकेल दाउ बुरजा दंब्ला लकेल दाउजों सिथा थारनानै संनानै जाहोनाय जायो नोंथां जोंनिजों बेफोरबायदि संनाय खौबो नु-नुयो आंङो।
उम ओरैनोथ' ओंखाम गोरलै होनबा जोङो न'खरारि फोरबो होनबाबो जागोन आरोखि ना। मानो होनोबा जों बेखौहाय न'खरावसो फालियो नालाय।
औ औ।
ओरैनो जोङो जेनेबा ओंखाम गोरलै फालिनो थाखाय बा ओंखाम गोरलै होनोबा जों मानि दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायबाय
ओम
जेनेबा बोसोरावहाय दानो थाखाय जों बांसि जनो ओंखाम जानानैसो थायो नालाय।
औ औ नोंगौ नोंथां।
फोरबायदि जों फियो मानि बायदि आथानि जाग्रा जानानै थाया जोंना गाहाय खाजायानो ओं ओमसै नालाय बेनिखायनो जों बोसोरनि ओंखामखौहाय जों दैज्लां बोथोरावनो मावनानै माने बुथुमनानै ला होैयोआरोना
औ
दा बेबायदिनो जोङो दैज्लाङावहाय दैज्लांसे माइ गायनानै एखेबारे माने खस्थ' खालामबाय थिग बेबायदिनो खस्थ' खालामै खालामै जों फिथाइ थायनायखौ नेबावबाय फिथाइ थायनानै जेब्लानाखि। मोनो होमबा जों हानानै मारा होनानै।
औ।
जोङो माइ फिथाइखौहाय माने बाख्रियाव दोनबाय आरोखि जानोसै थारमाने बोसोरनि ओंखामखौ दोनखाथारबाय आरोखि दा बे जोंडा एथग्रा फिथाय मोनजासिम सिंसिं जों मावबाय नालाय आरो जों एथ' खस्थ'जों मावबोनानै जों फिथाइ मोननायखाय। जोंङो एसे माने रंजानोसै आरोखि। बेबायदि आरोखि रंजासे माने। जोङो मानसिफोरनोबो एसे जाहोस्रांसै हानायखिनिखौ दा सिगां जाजेननाय जायखौ जों ओंखाम गोरलै होनो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ नंगौ
दा दा बेखौहाय जोङो गोदोनि समावथ' ओंखाम गोरलै जायोबा माने बयबो न' खाथि खालानिया फैनानै जाफैजोबोमोन थिग बेबायदिनो ओम ओंखाम गोरलै समावहाय उन्दै खुदियाफोरा माइ जि जिगाब आरिफ्राव ओरैनो गेलेलायनाय आरिलायनाय बेबायदि जायोमोन बांसिन हराव जायोमोन नालाय
औ औ
बेबायदिनो। सोरबा बोराय गाहायफ्रा उन्दैफोरखौ ज' लानानै अखाफोर दानस्रांफोराव
बिदिनो सल'बाथा आरि खिन्थानोासै आरोखि ओरैनोथ' गोदो गोदाय सल' बाथा खिथानाया ओंखाम गोरलैनि उनाव। अनगायैबो जेनबा अखा अखाफोर दानस्रां हरफ्राव सिथ्लाफ्राव जिराय होनानै आराम खोन्थालायनाय आरिनाय। बेफोर दंखायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो ओंखाम गोरलै समावहाय जेनेबा बनथ मुराफोरखौहाय अर रोहो रोहो सुनानै बयबो ग्रिद थानानै अर सायनाय आरिनाय बेफोर हुदाया दंमोन।
दा ओम दा बेयावनो ओंखाम गोरलैनि मुङै जेनेबा जौ, खाजि जाहोबाय
औ।
सिगां समावथ' बांसिन जौ गिसखौनो बानायनानै जेनेबा लोंहोनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने गोरानखौ। बांसिन होनाय बा बाहायनायखौ नुनो
औ
आरो बेल' नङा जेनेबा ओंखाम गोरलै समफ्रावथ' गोदो गोदाय समावहाय जों ओरैबायदि बेदिबा टिभि आरिबो मबाइलफोरबो गैबाङामोन नालाय।
औ औ
खोनादों?
औ औ खोनादों नोंथां।
दा दखान बा टिभ भारा हरग्राफोरनिफ्राय जों लाबोनानै बयनोबो स्राय नायहोलायनाय हुदाफोरा बो दङ।
औ औ नंगौ नोंथां।
थ' ओंखाम गोरलैल' नङा माबाफोर प्रग्रामफोर जायोबा जेनेबा फोरबोफोर जायोबा जेनेबा। सारादु बा माबा मोनसे जायोबानो जों बेबायदि नायनाय आरो बा ज' ज' नायनाय आरि फोर दंखायो ना। दा ओंखाम गोरलै होनोबा बेनोसै खिन्थु आथिखालाव गोबां सोलायबोनो हमबाय ओंखाम गोरलैयाबो नङा।
औ औ नंगौ नोंथां जेरै
जेनेबा जा जानाय लोंनायनि खेथ्र होन
औ
ओमफ्राय नोङो बांसिन मोनायावनो जायोमोनथ आथिखालाव थाब स्रां स्रिं जानायनि सानावबो बांसिन जाहोन होनायखौ नुनो मोनो ओरैनो नोंसिनिजोंलाय माबायदि ओंखाम गोरलै जाहोनाय आरि
जोंनिजोंबो बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा जा बुंलांदों बेबायदिनो ओम मोन मोनाबिलियाव बांसिन जाहोयोमोन आथिखालावथ' दानि जुगाव सोरां बारांखौ बयबो लुगैयो नङा होमबा नों गोथां थाब जानायखौ बेखायनो खायसे खायसेफ्रा नुनो मोनो आङो ओंखाम गोरलैखौ जे गोदोनि नियम बायदियै नंला दानिथ' आलादायै गाइखेर गो ओंखाम गोरलैखौ गाइखेर गोरलैजों संनानैबो जाहोनाय बायदि नुयो आङो। जोंनि ओनसोलजों बेबायदिबो नुयो औ मोदायनो बाउग्रोनानै मन्दिर एबा बाथौफ्राव बाथौ जरायाव ओंखाम गोरलैखौ गाइखेर गोरलै गाइखेर जों संनानै मोदायनो एसे एसे बावउग्रोनानै बेखौनो प्रसाद बायदि खिर बायदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आङो नोंथां जोंनि ओनसोलजों दा सान्दि। थ' बेबायदिनो जागासिनो।
ओम बे जेनेबा न'खरफ्राव जेनेबा थै मानसि फोरनोबो बावउनाय हुदा आरि दं।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
होम
खो-खोलाहा बावहरोमोन नामा नोंथां।
उम औ औ।
औ आरो सारा सारादुआवबो गोदो गोदायथ' सारादुआवबो सोरबा जिउ गोमालाङोब्ला जोंहा
हो हो
सारादुआवबो जोंहा सोरबा जिउ गोमालाङोब्ला
ओं
जेनेबा गोबां नियम खान्थिफोर सोलिबो-सोलिबोयोमोन। नङा होमबा नोंथां? जेरै फैसा सारनाय ओमफ्राय खानाय हजानाय आरो
उम उम।
गामसा जोम गामसा जोमग्रा फास्लिजों
उम।
रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखाम राननाय खांनायनि उनाव बेखौहाय सातबार ना मासेबांबा गिदिङोमोन नोंथां?
सातबारानोगोनदां।
सातबारानो औ सातबार गिदिंनानै यो जाहोयोना नोंथां?
ओम।
औ बेबायदि बेबायदि हाबाफारि आरो गोदो गोदायनिफायनो सलिबाय थानाय सोरबाफोर जिउ गोमालाङोब्ला एबा बो बोराय बुरिनानै। आथिखालिनि जुगावथ' दा सुबुंफ्रा गोबाव समहालागैखौनो जोरनायखौनो नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां?
ओमहो ओमहो।
बेफोरबायदिया मानो जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माबोरै औ।
बेखौ फोरमायना ओ रायज्लायनांगौवाथ' गोबां माने गोलाव जायो। जेनेबा
औ।
गोदोनि मानसिफ्रा माने गोबाव जोरोमोन बा आथिखालावहाय माने एफ्राब थाब थाब थैयोबा माने खम समनि गेजेरावनो थैलांनाय आरिनाय बेफोरखौ जों मानो थैयो बेखौ जों सावरायोबा मेरला जायो।
औ।
बिनि खार'नानो जाबाय जोङो माखासे मावनाय दांनायखौबो बुंनां ओम गोदो थारमानि ओम। गोदो थारमाने ओरैबायदि मावनाय दांनाय जायोमोन माने अखा
अ
नायब्लानो बा दाउ-दाउला गेसेेरब्लानो मा खालामोमोन फुंफ्रावनो सिखारनानै मानि सान ओंखारैनि सिगांनो सिखारनानै गावबा गाव खामानिफोरखौ मावनाय आरो। जेनेबा फोथारफोरावबो हालौ हैनाय आरिनाय माने
औ।
एखेबारे खोमसि खोमसिनिफ्रायनो आरोखि। बेबायदिनो हिनजावफोर दाउला गिसिरबानोबा हरनि थाम रिंगा ब्रै रिंगा माने दुम दुम, दाम दाम, माने बयनिबो न'खर न'खर उवाल गायहेन लानानै माइ सौनाय आरिनाय। दा बेफोर मोनसे मोनसे मानि बियाम मफोर खालामनाय बायदि बा योगा खालामनायजों समान होन जायो होम। थ' आथिखालाव मा खालामो बेफोरनि उल्थायै जों सान-साना सानजौ लांब्लाबो माने बिसिनियाव थानानै सोरबा मबाइल नायनानै थानाय आरिनाय
औ।
माने थाब सिखारा आरोखि ना आरो सोरबा सोरबा मा खालामो हर थौजासे मबेइलाव बेस्थ' थानानै सोरांसेयावसो उन्दुखानानै सोरांब्ला सिखारनो बानानै सानजौबासो सिखारनाय बेफोरबो मोनसे आरोखि ना
औ औ नंगौ नों
होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां बेखौनो सावरायबावनोसै उन समफ्रावहाय
औ औ नंगौ नोंथां समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ गोजोन्थों होनब्ला नोंथां गोजोन मोनाबिलि औ औ औ गोजोनथों